औ खुलुमबाय नोंथां औ
नोंथांनिसिम गाहामलायनाय बावहरनाय थाबाय नोंथां
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो
अ दा औ आं दा कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय आं दा माने जोंनि हान्था मेला फोनां जाब राहानि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथां नोंथाङा बे आयदानि सायाव जेबोथ' उसुबिदा गैया नोंथां
गैया गैयानो जेबो उसुबिदा गैया बुंनो हागोन आरो बेनि सायाव सावरायनो हागोन बोरै औ
अब्ला आं दा नोंथांनिफ्राय एसे जे जोंनि ओ लामा सामाफोरनि बागै जोंनि हान्था मेलाफोरनि फोनांजाब राहानि बागै नोंथांनिसिम एसे मिथिग्रो लुबैनाय जाबाय नोंथां नोंथाङा एसे
औ औ हागोन नोंथां औ जोंनि जेनेबा हान्था मेला ओ बा जिथु ओ लामा सामा होनदोंना लामा सामा जिथु बानायनाय औ बेफोरनि बागै ओ जोङो बेफोरखौ नायनो थाङोब्ला जों
ओ बिखौ डेभलप खालामनाय जिहेतु जिबादि डेभेलप जाबोदों बेयो गोनांथि बो आरो बेफोर डेभेलप जायोब्ला जोंहा लामा सामा जुदि मोजाङै जायोब्ला जोंहा गोबां बिथिङाव जौगानायखौ जों नुनो मोनबोदों आरो जेरैहाय औ जेरैहाय जेनेबा जों जेब्ला मोनसे जुदि ओ मोजां जुदि बेबायदि लामाफोर जोंहा जुदि थायोब्ला जों बेयाव गुबुन गुबुन इगजामपोल जेरै अफिसफोर जोङो बानायनो नानै जों बेयाव हान्था मेलाया जिहेथु सुबिदा बिनि थाखाय जोङो स्कुलफोर कलेजफोर बानायनानै जों बेफोरजोंबो जोङो ओ जौगानोबो हादों आरो आरो लोगोसेनो जोंहा हान्था मेलानि जिथु मेइन जिथु राहा जिथु लामा बानायनाय बेफोरनि सायाव जों सोनारनानै थायो जोंनि किसुमान ओ रांखावरि फोराबो जोंहा सोनारनानै थायो आरो मानो होनब्ला जेरैहाय जोंहा माबा मोनसे बिजनेसनि खोथा फैबाय आबादनिबो खोथा फैबाय
बेफोरखौ जोङो जेनेबा रोगानाय लांलाय फैलाय खालामनाय बेफोरनि सुबिदा जोंहा थायो थायोब्ला किसुमान बो बस्थु बुस्थुफोरनि बेसेनफोराबो जेनेबा खमायो आरो जेनेबा जोंहा सुबिदा ओम बेफोरबायदि सुबिदा थायोब्लासो माने जोंहा ओ बेबायदि जौगायो आरो जायगाफोरा जेरैहाय जोङो गोबां बेबायदिनो ओ गुबुन गुबुन बिथिङाव जों जौगानायखौ नुनो मोनो ओ
ओ जेरैहाय जोंनिथिंबो गोदोआव माने बेबायदि गोबां ओ लामाफोरा एसे फिसामोन नालाय बे समाव जे मोन दायो लामा गिदिर जानायनि उनाव जिबादि जाबोदों बेखौ जों नुबोदों जेरैहाय जोंहा दखानफोराबो बेबायदिनो गिदिर जाबोदों मानो होनब्ला जोंहा थांलाय फैलाय सुबिदा बेनि थाखाय जोङो बुस्थुफोरखौ गोजान गोजान जायगाफोरनिफ्राय लाबोनो हायो आरो बासफोर जेनेबा इगजामपोल बासफोर खारो बिथिं जोंहा खरसफोरा खरसफोरा खम जायो अबावब्ला थांनोब्ला गुबुन गोबां गोजान जायगायाव थांनोब्ला जों खम खरस जायो जुदि लामाफोरा मोजांब्ला बेबायदिनो आरो बेबायदिनो मोनबोदों आरो आरो नोंथाङा बिनि सायाव माबाफोर बिदिनो बुंनो हागोन नामा
औ थारैनो हागोन नोंथां आ दा नोंथाङा दा जेरै बुंबाय जोंनिया ओ हान्था मेला थायोब्ला मोजां
जुदि ओ जोंनि लामा सामाफोरा जुदि मोजांब्ला जोंनिया जौगायो होनना बियो थारैनो नंगौ नोंथां आं बे बाथ्राजों गनायथि होयो दा जोंनि जौगानायनि जोंनि जायगानि जौगानायनि एबा जेनेबा जोंनि जायगायाव मोजां मोजां ओ ओ मा होनो गसंथाइ फोर गायसन जानायनि बफोरनि गुबै मोनसे गोनांथार बिथिङानो जाहैबाय जोंनि हान्थाामेला जाहैयो आरो। हान्था मेला थाब्लासो जोंनि जायग बेयाव माने मोजां मोजां ओ फरायसालिफोरबो गायसनजागोन मोजां मोजां जेनेबा दारिमिनफोरबो गायसनजागोन मोजां मोजां जोंनियाव। ओ मा होनो बेखौ फसंथानफोर गायसंजागोन आरो। बिनि गेजेरजोंसो जोंनि जायगायाव माने जौगानाया फैयो आरो दा नायनो थाङोब्ला औ जोंनि जायगायावथ' गोबां बेबायदि हान्था मेलाया जौगाबोगासिनो दङ गोदो गोदायथ' जों लामाथिं ओंखारब्लानोस जोंङो अन्थाइ आलियावसो थाबायनो गोनां जायोमोन। दा नाथाय जोंङो जोंनि लामायाव ओंखारोब्ला माने पाक्का लामा बरिया नुयो आरो गामि सामिफ्रावबो दा आरो बेनिफ्राय जोंङो एसे दाउ थ्रुदबावोब्ला जोंङो राजा लामा जोबोद मोजां मोजां गुवार मोनो आरो लामा दा बेफोराव जोंङो जुदि जों मालाबा जुदि जों बा हमनानै ला जोंङो उदालगुरिनि ओमफ्राय जों क'क्राझार थांनो गोनांब्ला जों जुदि लामायानो मोजां नङामोनब्ला गोदो गोदाय जोंङो बास जुदि खारनाय नंङामोन लामायानो मोजां नङामोनब्ला बेवहाय जोंङो मोजां गारि मोनसे खारनाय नंङामोन खारोब्लाबो जोंना गोबां सम जागौमोन आरो। लामाया मोजां नङाब्लाथ' जों गारिखौबो गोसा सालायनो हाया नालाय बेबायदिनो जोंनिया दा जों लामा सामाफोरा मोजां जानानै जोंनि सानफ्रोमबोनि खामानि मावनायनि ओ थाखायबो जोंनिया गोबां सुबिदा जाबाय आरो दा जोंङो जेनेबा आं बुंबाय उदालगुरिनिफ्राय क'क्राझार थांनोबा जोंनिया जों जेनेबा ब्रै घनटा बा जोंङो बा घन्टाफोराव जोंङो गारिफोरजों आरामसे थांनो हागोन आरो जोंङो दा बा दाबायदि समाव नाथाय जों गोदो गोदायनि समनिखौ साननानै जुदि दा जों बुंङोब्ला जोंनि हान्था मेलाफोरा मोजां नंङामोन होननानै बुंङोब्ला जोंङो सानसेबो लानो हानायमोन। बुंजायो अब्ला नोंथाङा साननानै नायदो सानसे आरो बा घन्टानि गेजेराव बेसेबां फाराग जा जों गोबां खामानि मावनो हाबाय बेखिनियाव दा बेनि अनगायैबो औ नोंथां दाथ'-दाथ' जोंनि गेजेराव जों गामि गफा ओनसोलफोराव जोंङो जोंङो मा होनो बेबायदि मोजां मो‌ जों फसंथान दारिमिन नुनो मोना। बिनि गुबै जाहोनानो जाबाय जोंना हान्था मेला दा जोंनि गामि सिं-सिंथ' जोंङो इसेबां मोजां राजा लामा बायदि जों लामाथ' बानायनो हाला दा बेनिखायनो बैफोरो मोजां मोजां फसंथानफोरखौ जोंङो बै मा होनो मोजां लामा गोनां हान्था मेला गोनां खाथि खालाफोराव जों नुनो मोनसै नंगौना नोंथां नोंथाङा बेनि बै मा सानदों नोंथां नोंथां
औ नंगौ नंगौ नोंथां बिदिनो आंबो नुबोगा सिनो माने जोंङो जुदि जेनेबा बेबायदि गिदिर बिदि राजा लामाफोर जिहेतु गैयाल्बा जों बिदि देल्ब जानायखौ एसे खम नुयो मोनो होनोल्बा जोंङो खिसुमान जों बुस्थु रोगानो जेरै जोंङो ट्राकफोरजों बा ट्रेक्टरफोरजों जुदि जोंङो बिदि रोगानो जुदि सुबिदा गैयाबा जों बेयावथ' जों बेबायदि गोदेर कारखानाफोर बा जों बिदि गोदोर बिल्डिंफोर बिदि लुनानै जोंङो डेभेलप खालामनो हानाय नंङा ना बेनि थाखाय लामाया मोजां जानाया गोनांथि आरो औ नोंथांनंगौ आरो जेरै नों खोथा बुंबाय जे जोंहा सम दानि जुगाव जों जुदि समखौ नायोब्ला जोंङो उदालगुरिनिफाय क'क्राझारनि खोथाखौ नोंथाङा बुंबाय बेबायदिनो जोंङो जुदि बिनि जुदि सुबिदा जोंहा ओ बेबायदि लामा गाज्रि मोनब्ला जोंङो सानसे लागौमोन ओ नंगौ थारैनो आरो जोंहा सम गोबां नस्थ' जागौमोन दायो जोंङो सानसेयावनो थांना नैफैनो हाफिनो बेबायदि आरो अबस्थाया मोजां ओ थाबनो थांनानै फैफिननो हायो आरो आरो बेल' नङा जोंहा दि हान्था मेलानि खोथायाव जोंङो जोंङो बुंङो ब्ला जोंहा गोबां मुलुगनां जोंहा बिदिबो फैयो मानो होनब्ला दा जोङो ओ जो मोनसे आदर दं मोनसे हादर नांजाबनाय जेरैहोयो अ जोङो अरां जाहाज जेनेबा एर'प्लेन फोरनि गेजेरजों बेबो मोनसे लामा जेनेबा सानना लायोबा
औ नोंथाङा थारैनो जोबोद मोजां मोजां बे मोनसे ए ओं पइन्टखौ हमदों आरो मोनसे ओ आयदाखौ हमदों दा जेरै जोंना जोंनियादि दावहा जागासिनो आमेरिक का आरो इरान दा बे दावहानि जाहोनाव जोंना नै लैथोनि हान्था मेलाया बन्द' जाबाय। बेनि जाउनाव नै जों दा बेवहाय खस्थ' मोननांबाय। हान्था मेलाया बन्द' जानायनि जाउनाव जों दा बेवहाय बेसे सेन गोसाखौ जोङो ओ औ बेसेनखौ जोङो बारायनाय बारायनो गोनां जाबाय आरो जों बेवहाय सरासनस्रा सुबुंफोरानो नै दा जों खस्थ' मोननांबाय।
औ नों
जोबोद बेयो गोनांथार आरो हान्था मेलाया।
जोंहा बेसेना गोबां बिदि बारायनायखौ जों नुनो मोनबोदों न'? जेरैहै औ आरो जोङो किसुमानखौ ओ जायगाफोर खौ जोङो मा होनगोन बिखौ बेबायदि ओ रान्था मोला गोलैनि थाखायनो जोङो जौ बाहोनो हायाखै आरो जेरै जेनेबा जोङो जोंनि जायगाफोरावनो जेनेबा एसे जोंहा थांलाय फैलायनि एसे उसुबिदाखाय जोङो गोबां बां बुस्थुफोरखौ लाबोनो हायाखैबा गोबां बिदि जोंनि खामानिफोरबो जोङो मोनाख खै आरो जुदि जोङो ओ डेभेलप जायोब्ला जोंनि जेनेबा जायगाफोरा बिदि गोदोर गोदोर कलकारखाना फोरजों जुदि फसंनो हायोब्ला आरो बेखौ फसंनो थाखाय जों लामा बो मोजां नांगोन आरो जोङो बिखौ जुदि फसंनो हायोब्ला जोङो बिदि गोबां ओ खामानिफोर बो मोननो हायो जे खामानि गैजायै जोङो जानो जानाय गोनां जानाय नङा आरो बेबायदि जुदि जोंनिथिं दि जोङो देभलप खालामनो हायोब्ला लामा सामाफोरखौ बेबायदि आरो बेबायदिनो हायो आरो बिदिनो जोङो गोबां बुस्थुफोरखोनो जेरैहाय जोंनियाव मोना जेरैहै जों सं थाङोबा जोंनियाव पेट्रल जोंनियाव पेट ट्रल पेट्रल माने क्रुइद अल जितु बुङो बिखौ ना बेफोरखौ जोंनियाव मोननो थाङा ना। थावफोरखो जोंनिया जों मोना जुदि जों गुबुन देशनि फ्राय जोङो जुदि बिदि दै लामाफोरखौ जों जुदि बा ओ नागिरनो हायामोनब्ला जिथु दैयाव खारग्रा जिथु जाहाजफोर बेफोर जों बानायनो हायामोनब्ला जोंहा माने बेबायदि जोङो दासिमबो माने बेबिदि जिबादि जौगानांगौ बैदि हानाय नङामोन आरो।
औ गारिजोंथ' जोङो बेसेबां थाव रोगानो नङा होनबा नोंथां गारिजों जो जुदि थाव रोगाय ब्ला गारिनि थाव सोनायावनो जोंनि थावा जोबखाजोबगोन लामायावनो।
जोंहा बुंनो थाङोबा डायरेक्टहै जोंहा ओ नांजाबनायानो गैया मानो होनब्ला जों दै लामानि गेजेरजों थांनो हानाय बिदिबो दोङ आरो किसुमान जायगाफोराव आरो बिदिनो जोङो ओ ओ बिनि थाखायनो जोङो जौगादोंबा आरो बिनि थाखाय जौगानो हायोरो जोंनि थाखाय लामा जिथु ओ देभेलप जानाय बा जौगानाय बे गोनांथि जों बिनि गेजेरजों जोङो गोबां बिदि ओ सुबिदाफोरखौ मोननो हायो बे आरो बेखौनो आं मिथियो आरो बिनि सायाव औ।
औ नोंथां थारैनो नोंनो।
औ नंगौ नोंथां उम।
दा नोंथां जोंना समाबो ग्रोब जाहैबाय। दा जोङो उनाव लोगो मोनलायफिनसिगोन नामा नोंथां दा एसेयावनो दोनथ'नोसै।
औ जागोन दे नोंथां औ दोननो हासिगोन औ गोजोन्थों नोंथां औ दे।